औ'
हेल' औ' खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
ओंखाम जाखांबाय
औ जाखांबाय दासो
अ आंबो जाखांबाय सोरमोन जाखोबा
नोंथांनि भइसखौ आं ख्लियारै खोनायासै
औ आंथ' खोनादोंथ' मोजाङै
ओं
मा ओंख्रिजों जाखो
माबासोमोन दिनै एसे खामानि मावनानै नै माबा गामियाव एसे खामानि मावनानै एसे मानसिफोर दंफैयोमोनना माबाजों अनलाजों दाउमोन
थिगानो दं आतसा नोंथां जोंना अनला मेवा नाथुरसोमोन
औ
आतसा नोंथाङा फुटबल गेलेयो नामा
औ फुटबलखौलाय गेलेयो आङो सम सम बेलासियाव
आतसा आ खेला जायाखै नामा नोंथांमोननिथिं
मा होनखो
बादाय लायनाय गेम
औ नै बे जानो नागिरदों दा बेनिनो प्रेक्टिस खालामगासिनो जोङो फैगोन आगष्ट दाननि से नै खालारनिफ्राय जागोन नामा
नोंथांमोननि गामियावनो नोंथांमोनानो होगोन ना गुबुन मोनसे गामियाव गेलेहैगोन
जोंनि माने गामि खाथिनि मोनसे स्टेडियाम दङ बेहाय जागोन आरो बेयो खेलाया औ
आङो मोजाङै खोनायासै
नोंथांमोना गामिनि हिसाबै बाहागो लागोन ना क्लाबनि जानानै
औ गामिनि हिसाबै बाहागो लाहैनो नागिरदों
थ' प्लेयारफ्रा मोजां मोजां दंना नोंथांमोननाव
औ मोजाङानो दङ गासिबो दायो प्रेक्टिसावबो सानफ्रामबो थांनाय हिसाबै मोजाङैनो दङ माने एसे सिगांबो बिदि बिदिनो गेलेखांनाय नालाय
औ
सिगां थांनाय थांनाय बोसोराव सेकेणड प्राइज लाबोनो हादोंमोन जोङो माने एबार बिनिखायनो एसे गोबावनिफ्रायनो नाजागासिनो एबार फार्स प्राइज लाबोनो
नोंथांमोननि गामिनिफ्राय इन्टारनेसनेल बा नेसनेल गेलेग्रा दं नामा
नेसनेल माने माबा दङ डिस्ट्रिक् प्लेयार दङ आरो जोंना एबार माने जोंनि गेजेराव सासे बिराद खाफाखा बे फुटबलाव सासे प्लेयार दंमोन आरो बियो थांनाय नैरोजा नैजिबानि सि आर पि एफ माबायाव सिओ दिडिफेन्सआव साख्रि मोनबाय बियो माने ओमफाय डिस्ट्रिक्टआ प्लेयारा दायो जाखांफुनाय जा माबागासिनो जागासिनो
अब्लाबोथ' देरहासार जायोना खेलायाव
औ जायो बिराद जा इयुननि साख्रिफोरनि जि गभमेन्ट जब एबा डिफेन्सआव मावनो थाखाय बे बे फुटबल गेलेनायाव गेलेनाय सार्टिफिकेट जा बे मान ने बेराद हेफाजाब होयो आरो
देहानि थाखायबो देहायाबो गोग्रों गोख्रों थायो जाहैबाय सोलियो
औ औ
देहानि देहानि थाखाय अ आंबो गेलेयो ना दासिमबो गेलेनाय जायो आङो उन्दैनिफ्रायनो गेलेबोनाय जादों स्कुल फरायजेननाय ओ एम इ स्कुलनिफ्राय सारटिं जादों आरोखि
औ
बिदिनो स्कुल फरायनाय टाइमावबो आ स्कुल बाव ओ जों स्कुल फरायबायमोन आरो बे समाव
औ
आरो कलेस लेभेलावबो कलेस जों कलेस बादायलायोमोन
ओं
दासिमबो दाथ' फरायनायखौ दोनथ'बाय आं नोंथां दा गामिनिफ फ्राय बादायलायनायाव बाहायगो लायो आरो
औ
दा जोङो जोंनाबो दं खेलाया ओरैनोथ' आंबो प्रेक्टिस खालामगासिनो दं खेला प्रेक्टिस खालामाबाथ'
औ औ
आरो गामियावबो होयोमोन बोसोरफ्रोमबो आ
आंबो कलेजनि जानानै कलेजनिफ्राय आंबो खननै खनथामसो गेलेखांबाय गेलेनायालाय होमबाबो एसेबां मोजां माने आंनि कलेजनि लोगोफोरा एसेबां मोजां गेलेगिरि नङिनि थाखाय एसेबां मोजां देरहासार मोननो हायाखैमोन आरो ओमफ्राय जों जे जोंनि गामिनि जे गेलेगिरिफोर बिसोरजों आं एसे मोजां पारफरमेन्स खालामनो हायो आरो आंनि लोगोफ्राबो मोजां गेलेगिरिनि थाखाय जों देरहासार जानो हायो आरो बेनिखायनो जों माने एबार बिराद गोसो होगासिनो आरो एबारनि जा फिफटिन जिबा आगष्टनि थाखाय जिबा आगष्टनि थाखाय जा खेलाखौ बे खुंनो नागिरदों जों बेहाय बाहागो लानो नागिरदों आरो जों
मोननो हायो ओरैनो गेलेनानै
बोसोराव माने माने एबारनि उम माने आं एबारसो जे बे गेजेरारि फरायनाय एबा क्लास टुवेल्भ होनो बिनि हायार सेकेणडारि एगजामखौ आं एबारसो होनानै पास आउट खालामनो हादों आरो। बेनिखायनो आं एबार माने बे बोसोराव बे बोसोरनि लास्ट एबा बिनि जोब
बिनि गामिनि जानानै गेलेयाखै माने औ खोनादों गामिनि जानानै देग्लायनिफ्रायसो गेलेगोन होमबा नोंथाङा
माने सिगाङाव गेलेबोदों। ओमफ्राय आङो नैबे नैरोजा नैजिबा मायथाइनि माबायाव आं गेलेबोआसै आरो गेलेयासै
औ देग्लाय गेलेगोन दायो प्रेक्टिसा जागासिनो जोंना।
ओ मा होनखो
गेलेनो साखा फारा जानानै दं बिदिब्ला
औ औ जानानै जानानै प्रेक्टिस जागासिनो दामानि।
ओरैनोथ' फ्लेयारफ्रा बुरजा दं नोंथांमोननि गामियाव
औ बुरजायालाय बुरजायालाय बुरजा दं बिदिनो। गेलेगिरियालाय गेले गेलेनायालाय गासिबो मोजां गेलेयो ओमफ्राय माने जोंनियाव किपारनि सासे गोनांथि जाना दं आरो जों किपारखौ बेलेग निफ्राय लाबोनांगौ जानानै फैयो माने
खोनादोंना।
हेलौ
नोंथांमोननियाव टिम मोनबेसे जानानै गेलेयो बेखौ
जोंनियाव जोंनियाव माने मोनसे टिम गेलेनानै मोनसे टिम गेलेनो हानाय गेलेगिरि दं आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय साबसिटियाव थानाय साब सिट सा द' बा बा सा स्नि गाहाम जानाय दं आरो माने जोंनाव दायो गेलेगिरिफोरा
मोनै जायो नङा होमबा
औ जानाया जायो
नोंथांमोननि गामियाव रेफ्रि दंना गैया
जों गामियाव रेफ्रिथ' गैया माने जोंनो जाखांफुनाय गेलेगिरि आरो जों गामियाव इसेबां एक्सपिरियेन्स गोनां मानसिबो गैया जोंनो दा गेलेयै गेलेयै एसे एक्सपिरियेन्स लाबोगासिनो आरो जों एसेबांबो ओइ गेले गोबौ गेलेनाय मानसि नङा माने दासो जाखांफुनाय आरो
नोंथांमोनानो खेलाखौबो सालायनो हायो बेबायल'
औ
नोंथांमोननि गामियावथ
मोजाङै खोनायासै नोंथां
गैया नोंथां
ओ नोंना नेटवर्क इसु एसे खोनायाखै मोजाङै
ओ नोंथांमोननि गामियाव
खोनास्रायासै नोंथां नोंनिखौ
खोनायाखैना
ओ
बा दे बिदिब्ला नोंथां दोन्थ'दिनि नामा आं एसे